औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ।
ओ जोङो दिनै ओ मबाइलनि बागै सावरायगोन। बे मबाइला जोंनि ओ लाइफआव माबायदि माने इमपेक्ट खालामो आरोना। माने मबेल खौथ' जों गासैबो बाहायो। ओ मानो होनोबा मबेला जोंनि लाइफआव मोनसे नांगौ माने बिराद गोनांथि। बुंजायो आरो ना ओमफायो मबेल माने मबेला ओ माने जोंनि गोजान गोजानाव थानाय मानसि बेफोरजों जोङो रायलायनो सानबा जोङो डाइरेक्ट रायलायहरनो हायो। ओ बे माने नेनांलायला आरो आजि जोंनि बायदि दानिया उम रायलायनो गोसोबानो फन हरजायो रायलायनो मोनो आरो जोङो।
औ।
नोंथाङा माफोर बुंनो। हामा।
औ नोंथाङा बुंनायफोराथ' थिगानो गासैबो मोजां मोजांखौनो बुंदों। दानि जुगाव दाथ' लाइक जोंनि म मदान मदार्न दुनिया जाबायना। बेयाव जोंनि मबेल मबेल। कल गैयाबानो जाया गासै खामानियाबो कल खालामनाय। भिडिअ नायनाय सोरखौबा लाइजाम हरनाय मेसेज खालामनाय। गासैबो मबेलनि थ्रुयैसै जायो दा बियो, जेरै सिगांआव लाय सिङावथ' लाइजाम हरोमोन दाना गासै लाइजामफोरखौ मबेलनि। पेन खालामनो हायो मबेलनिफ्रायनो एसेमेस खालामनो हायो मबाइलनिफ्रायनो हरनो हायो आरो ना,
औ
आं आं माने मबाइलनि फारसे माने बुंनो सानदों आरो ना, मबाइलाथ' गासिबो मि मिथिखायो मबाइला आगोलनि बायदि किपेड फनबो थायोमोन दानाथ' लाइक दा थ लाइक सिख्रिम टासबो ओंखारबाय दिसिप्लेयावनो थुजायो, ग्लासाव थुनानैनो गासै, ओ कल खालाम हरजायो, मेसेज खालामहर जायो, जायखौ भिडिअ कल खालामनो गोसो भिडिअ कल खालामजायो मबाइला लाइक मोननै रोखोमनि थायो आरो ना, मोनसेया एनड्रइड मोनसेया आइफ उन एनड्रइड जाबाय मोनसे, दे बाहाय दाम खमि मोनो आरोना एनड्रइड, खौ आइफना जाबाय एसे दामि टाइपनि आरो ना।
उम
नोंथाङा आरो माबा मोनसे बुंबावगोन नामा?
उम नंगौ नंनाया ओ जोंनि लाइफआव मबाइआ उम फारसेथिं मोजांबो फारसेथिं गाज्रिबो आरो गाज्रि होनोब्ला मानो होनबा ओ जोङो उन्दै गथफोरनो मबेल होबा बिसोरनि माने माइन्दआ ओ बेलेगथिं होआ माने हाबा होआ बिदि मबाइलावनो माने नाय मबाइलखौनो नायबाय थानो मानो बिदि जायो आरो
औ।
ओमफ्रायो माने मोजां नङा बे गथ'फोरनि थाखाय। बिदि उन्दैनिफ्रायनो मबाइल नायनाय आरो मेगनफोराबो हामा जायो। बे आरो ओमफ्रायो मोजाङा बेनो जे जों नांगौ बुस्थुआव सोरखौबा नांगौ जाब्रबा जोङो बे मबाइलनि गेजेरै मोननो हायो आरो ओं माने मबाइला जोंनि लाइफआव मोजांबो गाज्रिबो आरो। उम
नोंगौ-नोंगौ। औ नंगौ नोंथां होन्नाया थिगानो गासिबो आंबो बुंनो सानदों आरो ना लाइक मबाइलनि गाज्रि मबाइलनि मोजां माने गाज्रिखौ बुंहै बुं। जाबा बुंनो जाबायबा नोंथाङा बुंनाया नोंगौ गथफोरनो होबा गथफोरनि माइन्दआ फुरा दाइभार्ट जायो आरो ना।
औ।
फोरा लाइक उन्दैनिफ्रायनो फन मोनबा खिथाफ फरायनो बायो एनिटाइम मबाइलावनो गेम गेलेबाय थानाय नामायो एनिटाइम भिडिअ' नायबाय थानो नामायो। टाइम गेम गेलेयो फरायनो नागिरा। बेनोसै आरोना। ओमफ्राय बिमा। बिफानि खौरां मानिया मबाइल बाहायबाय थानो ना मायो इमफ्राय मोजाङा जाहैबाय गुद। गथफोरा जेनेबा लाइक सिगां जादोंमोन नालाय क करना भाइरास कभिड नाइनटिन जादोंमोन। बेयावथ दा जोंफोर स्कुलाव थांनो हाखैमोन ना। बे टाइमाव ननिफ्रायनो थानानै जों ओ स्कुलनि बायदि फरायनो हायो माने नस लिरनो हायो आरो ना फरायनो हायो मा खालामनो गोसो फरायनायाव मबाइलजों जों मोजां खामानि बाहायनो हायो माने मानसि फोरा बाहायनो रोंनांगौ आरो ना। माने गासै बुस बुस्थुआथ मोजांबो गाज्रिबो जेरै लाइकजोंफोर दायो मबाइलनि खुरां रायलायदों मबाइलाबो जोंबो मबाइलाबो गाज्रिबो बिदिनो मोजाङै बाहायना लानो रोंनांगौ आरो ना मोजाङै बाहायनांगौ मोजाङै बाहायबानो गासिबो मोजां। गाज्रिबा बाहायबानो गासिबो गाज्रि। नोंथाङा मिथियोना मिथिया दानाथ मबाइलनि रिसार्जफोराबो बुहुत दाम जाबाय। सिगङथ बुहुत खमसोमोन। लायकजेत लायकजेत। दै टु थावजेन नाइनटिननिफ्राय सिथारथिं जायो। मबाइलनि रिसार्जफोराबो बहुत खमसोमोन।
औ।
दाना‌ मबाइलनि रिसार्ज दामफोराबो बहुत बाराय जोब्बाय नोंथाङालाय मिथिना मिथिया नोंथाङा एसे बुंदों नामा?
मिथियो जों बेबो माने मबाइलावबो जोङो रिसार्ज हाया मबाइल रिसार्ज होबासो जों राय्लायनो हायो।
औ।
ओ मबाइला आरो ला बाहायजायो जेखया बे मबाइलखौ चार्जबो होनांगौ आरो
औ।
सारस होनांगोन नामबार नामब मान मा जादों मा जायाखै जों बेखौ मबाइलावनो नुनो मोनखायो आरो थांलायनाङा गोजान जायगायाव।
औ।
मा जादों मा जायाखै सोरनोबाफोर माबा मोनसे मेसेज हरनो बा माबा मोनसे खुरां बुंहरनो दङबा नोङो मेसेजनि थ्रु हरजायो बा ओ फन हरनानै बुंजायो आरो
औ।
औ बेनो आरो मबाइला
नोंथां बुंनायफोरा थिगानो गासैबो। मोजांखौनो आंबो बुंबावनो सानदों आरोना मबाइलनि बारै दाथ म दा थ मबाइलखोलाय गासिबो बाहायो गथ'फोरा गथ'फोराबो बाहायो बोराय बुरैफोरा बाहायो। बिमा फिफा गासिबो बाहायो बेना होना बुंबावनो सानदों आरो ना लाइक माने मारै गाज्रि मारैहाय हामा गाज्रि होनबा जाबाय मबाइल खोलाय जों एनि टाइम नायबाय थाबा आरोना लायक जोंफोर मबाइलखौ सानफ्रोमबो नायबाय थाबा रेस्ट थायाबालानो मेगन फोराबो गाज्रि जालाङो
औ
मेगन गाज्रि जायो बिनि उन लाइक जोंफोरा ब्रेनाबो आरोना जोंफोरनि मेलेमावबो इमपेक्ट खालामो मिलोनखौबो गाज्रि खालामा एनि टाइम फन बाहाय थाबा माने फकास साननाया नोगोर बालाय माने मानसिनि सानना हानाय गोहो बेखौबो खम खालाम मबाइल गैयाबानो जाया बेबायदि जानो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय लाइक मोजाङा जाहैबाय आं मोजांखौ बुंनो सानदों मोजाङा जाबाय बेनोसै कल खालनाय आरो ना। गुबु गोजान जायगायाव थाहैयो गुबुन जायगायाव गुबुन देशफोराव थायो बेखो जों एक मिनिट आवनो कल खालामनानै कनटेक्ट खालामनानै माने बेखो सोमोन्दो लानानै जों रायलायनो हायो आरो ना
माने गोजान जायगायाव थांनो गोनां गैलाय लाया जोंङो बे मानसिखो नायनो गोसोबाबो बेजों मबाइलजोंनो भिडिअ कल खालामनानै जोङो मोजांखै रायलायनो हायो सोमोन्दो लाखिनो हायो
आगोलनि बायदि थांनानै आगोलनि बायदि गोजान गोजानाव थांनानै रायलायहैनो गोनां बिदि जाया आरो ना मबेल फैनायनिफ्राय मानसिफोरनि बाहायनायनिस थायाव थायो आरो ना खुदाङा मबाइला मारै मोजां मारैहाय गाज्रि आरो आरो गाज्रिया आरो गाज्रिया जाबाय दाना मबाइलदों गुबुन गुबुन खामानि बुहुत खालामनो हायो लाइक टेरेरिस्टफोरा मबाइलखौनो बाहायो मबाइलदों बाहायनानै बमा होयो बमा होयो। बम ब्लास आरि खालामो बुहुत गाज्रि गाज्रि खामानि खालामो आरोना इनिफ्राय आरो मोजां मोजाङा जाबावबाय आं मोजांखौ बुंनो सानदों लाइक मबाइल गैयाबा दुनियाव माबायदि जागौमोन दानाथ मदार्न वर्ल्ड मबाइल गैयाबानो जाया। मबाइल गैयाबा जों फोरनि जिबनाव बुहुत प्रब्लेम फैगौमोन जेरै जोंफोर मबेलजोंनो निउस नायनो हायो। मबेलदोंनो सोलोंनो हायो। मबेलजोंनो खिथाब फरायनो हायो मबेलजोंनो बहुत मोजां मोजां खामानि खामनो हायो आरो ना? दानाथ ओमफाय मबेलदोंबो फैसाबो खामायनो हायो लाइक जेरै मबेलनिफ्रायनो इयउटुबदों इउटुबखौ मनेटाइस खामनानै। भिडिअ आरि आपलड खालामनानै फैसा खामायनो हायो फेसबुक निफ्रायबो फेस नुदों भिडिअ आरि आपरट खालामनानै फेसबुकनिफ्राय फैसा खामायनो हायो फेसबुक पेज खुलिनानै मबेलदों। फेसबुकखौ मनेटाइस खामनो हायो। बहुत मोजां मोजां खामानि खामनो हायो मबेलनि मानसिफोरनि बाहायनायनि सायाव फोदां थायो आरो मबेला बेनोसै मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो। नोंथाङा माबासिम बुंबावगोन नामा?
बेनो नंगौ मोजांनि थाखायबो गारजिनि थाखायबो
औ नोंथां बुंनाया थिगानो गासिबो मोजाङानो जादों। आङो बुंबावनो सानदों आरो ना लाइक मबेलनि फारसे माने मबेलखो मानसिफोरा माबारैहाय बाहायो बेनि सायाव दिपेन्ड खालामो आरोना मबेलखौ मोजाङै बाहायबा मोजांहैनो जानो हायो जेरै आं बुंदोंमोन फरायनायाव फरायनो हायो। मानसिफोरखौ कल खालामनो हायो गोजान गोजान जायगायाव थानायखौ खामनो हायो भिडिअ कल खामनो हायो ओमफाय गाज्रिया जाबाय गथफोरनि सायाव आरोना मानसिफोरनि सायाव गथफोरनो उन्दैनिफ्राय मबेल होबा गथफोरा खिथाब फरायनो बायो बिजाब फरायनो बायो फरायनायाव गोसो होआ बिसोरनो ब्रेनखौ इमपेक्ट खालामा ब्रेनखौ डेमेज खालामो आरोना मानसिफोरनि बाहायनायनि सायाव आंनि मथेबाथ गथफोरनो उन्दैनिफ्राय मबेलखौ होस्रा नाङा जितियान जितियानोखि मेट्रिक पास जायो अब्लासो मबाइलखौ होनांगौ बेनोसै आरोना जोंनि मबेलनि मबेलनि बारै टपिक लायराय नाया।
नंगौ नंनाया
जों बिदिबा बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।